औ नंगौ । हेलौ
औ नोंथां ।
औ ।
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ जोङो आङो दा नोंथांजों दावबायनायनि सायाव बा बेरायनायनि सायाव फंनैसो सावरायलायनो
औ नंगौ नोंथां ।
औ नोंथां । दा नोंथाङा ओ बेरायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोदो नामा नोंथां नोंनि ओ नोंनि माबा जोंहाय
नंगौ नोंथां । ओ दावबायनाय होनोब्ला जोङो गासैबो सुबुंफोरानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां गासैबो सु सुबुंफोरानो दावबायो बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनाय होनो गासिबो सुबुंफ्रानो दावबायनायखौ जों मोजां मोनखायो आरो ओ बेबायदिनो जों आङो दावबाय दावबायनो जोबोर मोजां मोनो । नोंथां बेबायदिनो आङो दावबायनाय होनोब्ला जो आङो दाउ थायनो ओ गोजान - गोजान जायगायाव था जों जायाव थांफेरबाय । जाय ओ शिलंआव थांफेरबाय आङो नोंथां बेबायदिनो । नोंथां बेबायदिनो बेरायनानै जों जोबोद ओ मोजां मोनो बेबायदिनो ओ शिलंआव जोङो बेरायनानै जों जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन । बेबायदिनो जोङो शिलंआव ओ हा ओ वाटार फल जायखौ जोङो दैबाज्रम होन्नानै बुंनाय जायो
औ नोंथां
खौ नुदों आरो बेबायदिनो जों दावबायनायाव गुन गोदान गोदान गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर लोगो मोनो आरोना नोंथां औ बेबाय दावबायनो थांनायाव बेबायदिनो गोबां जेंनाफोरबो सोमजि सोमजिनो हागौ जायखौ जोङो दावबायनो थाङोब्ला एसे ओ एसे एसे ओ जायखौ एसे सेफटियै बा थांबा थांनाय मोजांसिन जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जों दावबायनायाव दावबायनो थांब्ला गोबां लामा सामा फोराव जोङो सिखाव दाखेेद बो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां औ आथिखालाव गोबां लामाफोराव लामाफोर दावबायनो थांनाय समाव गोबां सिखावफोरा लामायाव आवथायेनानै जोङो ओ सोरनिबा बा मबाइल सोरनिबा बेबायदिनो फैसा बेग बेफोर खावना लांनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोन्दों आरो बेबायदि बे बायदि ल' नङा बेबायदि जों लोगोसे जों जोंनि सेन गोसा जिउखौबो फोजोबनायखौ जोङो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौनो नुनो मोनदों बेबायदिनो बेनिफ्राय बे बेनिफ्राय बेबायदि जेंनानिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो मा गावखौनो एसे सेफटियै थां थांनाया मोजां जां आरो ना नों थां बेरायनो थाङोब्ला औ बेबायदिनो बेरायनो थांनाय टाइमाव गोबां गुबुन गुबुन बा गोबां गोबां हारनि सुबुंफोर गोजान गोजान लोगो मोनगोन लो गो मोनो बेबायदिनो लोगो मोननायजों लोगोसे गावबा गावनि जायखौ जोङो नुयि जायगाखौ जों नुनो मोनो आरोना नों थां बेबाय दावबायनानै मोजां मोनो दावबायनानै जोङो मा ओ मो गोबां गियानबो सोरजिनो हायो बेबायदिनो जायखौ जोङो नु फेरिसु नुफेरि सुबुंफोर नुफेरि बा गलाफोरखौ जों नुनानै गाव गावनि गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो लानो हायो आरोना नोंथां औ नंगौ उम बेबायदिनो दावबाय दावबायनाय होनोब्ला गासैबो सुबुंफोरानो दावबायखायो बेबायदिनो जों ओ बो बोसोराव बोसोराव बेबायदिनो बे जानुवारि जाय जों गोदान बोसोर होननानै बुंनाय जायो गोदान बोसोरावथ गासिबो सुबुं बेदायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बेराय ओ बे बेरायो बेबायदिनो बेरायनानै जोंङो मा लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां जहैनो जाहाथे गोदान गोदान बोसोर बयबो बेबायदिनो जाखायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो बेरायनाय होनोब्लाथ गासिबो सुबुंङानो बे बेबायदिनो कलेज कलेजनिफ्रायबो बा फरायसालि फोरनिफ्रायबो जोंङो गोबां फरायसुलि फरायसुलाफोर बेरायनायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनो बेफोरबादिनो गोजान गोजान जायगानि सुबुं सुबुंफोरखौबो जोंङो बेरायनायखौ नुनो मोनो बेरायनानै मा गावबा गावनि गोजोननायखौ जोंङो लानो हा हायो आरोना नोंथां बेरायनानै औ नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ मबाफोर गोज गोजानफोर जायगाफोरफ्राव बेरायफेरबाय नामा दावबायफेरबाय नामा नोंथाङा
दावबाय गोबां जायगायाव जेरै मखनो गोनां स्किम अरुणचल प्रदेश आरो मानालि आरो मेघालया आरो ओरै मिजराम मनिपुर बेफोराव आं गोबां दावबायनाय नों जेरै आं दावबायनायाव सबसे आंखौ गोसो आंनि गोसोआ गोजोनसिननाया जाहैबाय आरो गियान एबा सोलोंनो मोननाया जाहैबाय आं अरुणाचल प्रदेशाव थांनानै नोंथां मानो होनब्ला बिथांमोननि गाननाय जोमनाय राव हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय गासैबो बिथिङावनो बिराद समायना रमायना बिथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा दावबायनो थानाय समाव नोंथाङा नखरनि सुबुंफोर बा हारसिं बा नोंनि लोगोफोरजों थांदोंमोन नामा?
औ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि बियो ओ नंगौ नोंथां आं बबेबा समाव आंनि लोगोफोरजों थांदों। आरो बबे सम हारसिङैबो दावबायहैदों जेरै स्किम बे स्किम बायदि जायगायाव आङो हारसिङैनो दावबायदों खनसे नङा खननै जाबाय आङो सिमाव दावबायनाया जेराव जोबोद मोजां मोजां ओ जेनाखि माबाफोर दं मिथिंगायारि नुथायफोर दङ।
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथांङाथ' टिम बेरायदों होनदों औ नोंथाङा सिक्किमाव माबायदि ओ बेबायदिनो माबायदि सुबुंफोरा जिउ खुंबोदों बा माबायदि बिसोरनि ओ गाननाय जोमनाया माबायदि बेफोर खौ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ नंगौ नोंथां जोङो सिक्किमखौ मख'नो गोनां मानो होनब्ला बेबो जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि मोनसे पार्ट बाहागो
नंगौ नोंथां
सिक्किमाव आङो थांनानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां आरो गोबां सोलोंबोनो मोन्दों जेरै आं सिक्किमाव सहैनायाव सहैनानै मानो होनबब्ला सिक्किमा मोनसे हाजो जायगा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेयाव जिउ खुंनाया जोबोद खस्थ' जायो नोंथां जेरै बेयाव जोंनि प्लन्टसफोरनि बायदि समान जायगाफोरनि बायदि बिथांमोनाव आबाद मावनो हाया
औ नंगौ नोंथां
बिथांमोना जेनाखि बेहार फालांगि खालामो बेखौ गुबुन हादरनिफ्रायसो ओ बांसिन जेनाखि बिसोरो माबा खालामो इम्पर्ट खालामो
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ माबाफोरखौहाय जाग्रा मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय बांसिनखौनो बि थांमोना गुबुन हादरनिफ्राय बै बिहरनांगौ जाना फैयो दा जेरै स्किमा मोनसे टुरिस्ट प्लेस एबा बेरायग्रा जायगाखाय ओ बिथांमोना जोंबायायदि थांग्रा सुबुंफोरनि सुबुंफोरानो ओ जेनाखि था हैयो बेयाव हटेल थाहैयो बेयाव जाहैयो जानाय जाग्रा आदार जाहैयो बेफोरनि गासै जेनाखि जोंनि टुरिस्टफोर बिथांमोना टुरिस्टनि थाखाय बिथांमोना दा जिउ खुंनाया एसे ओ गोरलै जाना दं आरो नों थां। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव ओ बेरायनो थाङो नायबिजिरनो थाङो सिक्किमखौ। जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे नायबिजिरनो थांग्रा एबा दावबायारि बिथांमोननि थाखायसो बिथांमोना दा जिउ खांनाया एसे गोरलै जानानै फैबाय। मानो होनना बुङोब्ला हाजो ओनसोल हाजो ओनसोलनि थाखायनो बि थांमोननाव आबादफोराबो बुहुत खम जायो।
खम जायो औ औ नंगौ नंगौ।
थांमोना जों नों आं दावबायारि थांग्रा बिथांमोनजोंनो ओ थांग्राफोरनि थाखायनो बिथांमोननि जिउ खुंनाया एसे गोरलै एबा इजि जाबाय। दा बिथांमोननि राव हारिमु गाननाय जोमनाय बेफोरो जोबोद समायना नोंथां। आं नुबोदों आरो आं बे लकेलनि मानसिफोरजोंनो रायलायना फैदों नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
आरो जोङो सिक्किमाव थाङोबा जोङो जेरै नाथुला पास बेखौ मख'नांगोन गुरुदंमार लेक मानो होनब्ला बेयो मोनसे जोबोद समायना जायगा जेरै ओ हार बाजान हार बजान सिं बेफोर मोनसे जायगा दङ नायग्रा। जेरै इ ओ सांगु लेक होनना जायखौ मोनथियो गोदोनिफ्रायनो बेबो मोनसे जोबोद स समायना जायगा। हाजो हालाजों बुंफबनाय। बरफ जेराव स्न' फल जायो नोंथां बराव गोलैयो।
अ अ नोंथाङा बे सिकिमनि अनगायैबो ओ बेलेग जायगायावबो बेरायफेरबाय नामा दावबायफेरबाय? बा नोंसोरनि औ नोंसोरनि खाथ थि खाथि खाला ओ मबेबाफोर बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा बा बेरायग्रा जायगा दङ नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां गोबां दङ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा गोबां दङ। जेरै जोंनि खाथियावनो दङ जेरै सरलपारा आरो ओरै दङ जोंनाव जमदुवार होननाय दङ। आरो धिरबिल दङ दिप रायबिल दङ।
नंगौ नंगौ औ औ औ औ औ नोंथाङा सरल अ औ सरलपारायाव नोंथाङा बेबायदि दिनो ओ गोबां ओम गोबां बेबायदिनो जिब जुनारफोर नुनो मोनो नामा बे सरलपालायाव?
ओ खोथाया थार नोंथां बुंनाया। जों सरलपारा जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा एबा टुरिस्ट प्लेस बेयाव जोङो ओ जिब जुनार बारा नुनो मोना नाथाय जेनाखि सरलपारा थांगोन लामा जायखौ जोङो रायमाना नेस नेल पार्क होननानै मोनथियो बिनि गेजेरजोंनो सिंखाव लाङो।
नंगौ नोंथां।
बे हाग्रानि गेजेर गेजेर बे लामाजोंनो जों सरलपारा सहैयो नोंथां। दा बे लामायाव जों गोबां जिब जुनार नुलांनो मोनो एम्फौ एनला जेरै मख'नो गोनां नोंथां गोबां गोमो, गोथां, गोजा, गुफुर, गोसोम गाबनि जोङो बाटारफ्लाइ एबा सिखिरि नुनो मोनो। बे लामायाव आरो गोबां जिब जुनारफोर ओंखारो जेरै मैदेर, सेसा, नेवलाय जों गोबां बिबांनिया माबा नुनो मोनो आरो जिब जुनार नोंथां। दा जोबोद दुखुनांथाव दुखु गोनां बाथ्रा। बिथांमोना जेनाखि दावबायारि बिथांमोना गोबां गारिखौ नांनायनि बारा खरायाव सालायलाङो दा बेयाव सिखिरिफोरनिबो गोबां खहा जानाय नुनो मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
औ दा नों थाङा मालाबाफोर ओ। सरलपारा जेनाखि माबा बेरायग्रा जायगा बेयाव मालाबाफोर दावबायफैखांबाय नामा नोंथाङा?
अ नोंथां आङो सरलपारायाव थांफेरबाय कलेजनि लोगोफोरजों थांदों आरो जों बासजों थांदों। सलफारा बे बायदिनोस जोंखौ कलेजनिफ्राय हरलांदोंमोन आरोना। बेबायदिनो जोङो। बेरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों सर आरो बेराय बेरायनानै बेबायदिनो जोङो लावखार ओंखामबो जादों। जयैनो बेबायदिनो यै बेबायदिनो फिसा फिसा ओ बेबाय फिसा। फिसाहा दंफां लाइफांफोरबो नुनो मोनदों आरो गोज जान गोजान जायगानि सुबुंफोरखौबो जोङो लावखार। थामजाब थानायबा बेरायना फैनायखौ ज जोङो लोगो मोनदों आरोना गुबुन गुबुन हारि सु बुंफोरजों लोगो मोनदों। आरो माखासे फिसा फिसा गलाफोरबो नुनो मोनदों औ बेबायदिनो जोङो बे नानै सरलपारा फरायनानै जोंनि गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोन दों आरो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंनाबोथ' समा माथो गोबाङानो जाबाय नो। जोंना समाज जोब्बाय बेनिखायनो आङो। जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनाय नोंथांनि जेनाखि सोंनाय बेफोराव आङो फिन्नाय होनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों।
नंगौ नोंथां नंगौ। नोसै औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
दानसै। दे गोजोन्थों।